औ औ।
औ। नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोज ओन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ। नोंथाङा उम ओरैनो दङ'ब्ला आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानैसो फैदों मोन नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? हेल' नोंथां।
हेल'?
हेल' नोंथां?
औ औ।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा जौनि बागै एस ए फोरमायनो हागोन ना?
औ। होननानै बुङोब्ला मोनसे जोंनि बर' हारि बा बर' समाजनि नोंथां गिबियावनो ओ एमावखौ जायो। एमावखौहाय जों माबादि बानायो होननानै बुङोब्ला जों एमाव खौ गुबैयै माइरंजोंनो बानायनाय जायो। उम माइरंजों लोगोसे गोबां रोखोमनि बिलाइफोरखौ जों होफानाय नुनो मोनो बेवहाय। बेफोरखौ होआबानो जे माबा एमाव जाया। गिबियावनो जोंनो माइग्रंखौ नांगोगौ बेनि उनावहाय गोबां बिलाइफोरखौ नांगौ जेरैबाय मोखना बिलाइ ओ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि ओ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जों गोदो गोदायनि आबै आबौ एबा आथिखालनि आइजोफोरखौबो एम-एमाव देनायखौ जों नुनो मोनो। एमाव खौ गुबैयै जों उवाल एबा दिंखियावहाय देनायखौ नुनो मोनो। बेखौहाय देनाय देनायनि उनावहाय बे बेफोरखौ ओ फिसा फिसा लारु बानायनानै हाय बेखौ फोराननाय जायो। फोराननायनि सिगांनो बेखौहाय ओ दाला एबा सा माबा मोनसे आयजेंआवहाय ओ हिजोंहाय हिजों ओ हिजों होथेनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय ओ सप्तासे सानसेनि उनाव बे खोबनानै दोननाय एमावखौहाय सान्दुङाव बोखारनानै होनायखौ नुनो मोनो। ओ गोरा जानो एबा फोराननो थाखाय बेफोरबायदिनो जों गोबाव समनि उनावहाय बे एमावखौहाय जु जुमाय सोंनो जुमायाव फोननो हानाय जानानै फैयो। जुमाय सोंनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो माइरंखौ ओंखाम महर बायदि ओ संनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय बेखौ ओ माबा मोनसे आयजें ओ प्लास्टिक एबा प्लास्टिक एबा थालिर बिलाइफोरावहाय ओ फेननानै बा ओ फेनस्रानानै गुसु खालामनानै हाय बे एमावखौहाय फुननानै ओ जुमाय एबा जौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो। जौ गिसिखौहाय जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो लोङो। बेखौ लोङोब्ला गोसो एबा देहाफोरखौ थाजि जिम मोनो होननानै जोंनि आबौ आबैफोरा बुंनायखौ जों खोनानो मोनो। ओ बेबादिनो जुमाय गि सिनि उनावहाय जों सेरेब सावनो थाखाय बेखौ लाहार फाहार लानाय जायो सेरेब सावनो थाखाय जोंनो ओ खान था बा ओ दो-दोनि ओम दो मोनथामनि गोनांथि जायो। गिबि खान्थायावहाय दै थायो बेनि उनाव गेजेराव ओ सेरेब ओंखारनाय मोनसे नाला थायो। बेनि उनथारनि बे जोब था खान्थायावहाय ओ जौ गिसि एबा जुमाया थानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो अर सुनानैहाय सेरेबखौ जों सावनानै दिहुननाय जायो। बे सेरेबखौहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसि- सिम बर' समाजाव लोंनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो जों जुमायखौ बानायनाय जायो। जुमाया गोबां रोखोमनि थायो जेरैबा दिहाय ओ माइब्रा जुमाय ओ जौ बेबादि नरमेलि बा सरासनस्रा जोमाय ओ जों उम माबा मोनसे फोरबो एबा हाबा हुखाफोराव ओ जौ ज- सेरेब नङाब्लानो जोंनि बे ओ फोरबोआ खुंनाय जाया बेखौहाय जों नुनो मोनो। बे बेफोरबायदिनो गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो बर' समाजावहाय जुमायफोरनि बा सेरेबफोर- गोहोमा गोबां रोखोमनि गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरजों लोगोसे ओ जुमाय संनायखौहाय दिनैसिम लानानै गोदोनिफ्राय ओ ओ फालांगियारि जों ओ न'खर सं सालायनायखौ नुनो मोनदों फालांगि होनानैबो जौ संनानैबो गावबा- गावनि न'खरखौहाय गोबां गोजौ थाखोसिम लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बर' हारिनि आइजोफोरखौहाय बेबादिनो जों न'खर सामलायनो थाखाय बेबो मोनसे गुबै राहा होननानै जों बुंनानै लानो हायो नाथाय बे जौ संनाय बा जौ लोंनाया ओ गावबा -गावनि सायावसो आरो गाव जुदि मोजाङै रोखोमै बाहायोब्ला बे मोजां खामानियाव ओ आगान होनो हायो आरो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला बे गाज्रि लामाथिंनो थांनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय जुमाइ सेरेब लोंनायाबो गोबां खम बिबांनि थायो। नङा होनबा नोंथां ओ खायसेया गावबा- गावनि देहाखौ बा देहानि गाज्रि मोननाय राफोद रुफुद खालामनो थाखाय ओ जों सानाय- सुनायनिफ्राय बारग'नो एसे- एनै दै एसे -एनै जोमाय लोंनायखौ जों ओ जेबो साननो हाया। जेबो खहा गैयै बादि साननानै लानो हायो। नाथाय गोबां सुबुङानो गोबां रोखोमनि बा गोबां बिबांनि जोमाय सेरेब लोंनानै न'खराव गोबां दावराव -दावसि एबा देहानि खस्थ' खहा खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो गोबां ओ रोखोम रोखोमनि खहाबो जानो हायो एबा गोबां रोखोमनि मुलाम्फाबो मोननो हायो बे जाबाय गावबा -गावनि सायाव सोनारनाय मोनसे ओ गोदिर राहासो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोर माबादि माबा मोनसे जुमाय सेरेब लोंनायनि सायाव माबादि गोहोम गोग्लैयो।
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जेनेबा जौ होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखाबायानो नोंथाङा फोरमायलांखानाय बायदि बिदिनो ओ माबारै बानायो बा माबारै सावो मारैहाय जायो माबे माबेनिफ्राय बानायो माबायदिहाय बानायो बेफोरखौ नोंथाङा बुङो आङो एसे ओ जौआ माबायदि जोंनि बर' समाजाव बा सुबुंनि न'खराव गोहोम बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होगोन आरो नोंथां औ माने बाथ्राया जाहैबाय आगोलो जोंनि आबै -आबौमोना ओ गोबां सुबुङानो जौ जोंनो गोदोनानै थायोमोन जायनि जाहोनाव जोङो उम जोंनि न'खरखौनो जोङो गावनि बिसि -फिसाय बा गथ' -गथायखौनो जोङो बावगारलाङोमोन जेरैहाय फुं सोरां बारा जोमाय लोंनाय बा बेफोरबायदिबा लोंनाय बायदिसिना लोंनानै जों जोंनि ओ देहाखौनो जोङो गाज्रि खालामनानै लायोमोन नोंङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ औ ओ बिदि ओ बिदिहाय जानाङा आरो जेनेबा ओ जों नांगौ समाव लों एफा एनैखौ लोङो जेबो जों जेबो बाजाया जेनेबा नांनायनि बांसिन रेहाय जायोब्ला बियो जोबोर खहा खालामो गावजों गावखौल' नङा जेनेबा गावजों लोगोसे न'खरखौबो बेयो गाज्रि खालामलाङो जेरैहाय न'खराव साबफ्रोमबो दावराव दावसि बा नां हमस्लाब
औ
दे दे
औ
बेफोर
औ
बायदि जोङो नुनो मोनो मोनो आरो आरो जों जोंनि न' ओमफाय माने ए ए